हेलौ
औ खोनादों ना नोंथाङा? औ खोनादों।
औ खोनादों।
औ मा खामबाय दं नोंथाङा? औ मोजांथ' न'
दङ ओरैनो जिरायनानै दङ
औ ओ
एसे सावराय नि आरोना
औ नोंथां।
फोरबोनि बागै। बर' हारिनि मागो फु जानि बागै एसे सावरायगोन आरो ना दा आङो एसे फोरमायना होनि। ओ मागो फोरबोनि बागै दा बर' हारिनि मागो फोरबोआ जाबाय। आबाद बुथुमनायनि उनाव रं जानाय मोनसे गाहाय हारिमुवारि फुज जा आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां।
बे फुजाया बर'फोरनि जिउ राहा धोरोम आरो आबादारि खान्थिनि मोनसे बिन्दो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां।
ओ मागो मागो फुजानि गुदि बाथ्राफोर थायो।जेरै ओ उरुखा होननाय मोनसे थायो मागो दाननि सि सिगां सानखौ माने उरुखान होन उरुखा होननानै खुंनाय जायो आरोना। ओ बे सानाव गामिनि सेंग्राफोरा माने लोगो जानानै फोथाराव न बनायो फेला भेलागुर बानायो आरो ना। नारा नाथाजों माने ओ गासै गामिनि मानसिफ्रा लोगो जानानै जौ गोदान सावोलनि माने गोदान माइरंनि आदार आरो गोबां रोखोमनि बेदर संनानै गोजोनै ओ जालायो आरोना। बा जों जाबोनो मोन्दों बा जालायनायखौ जों नुदों नङा होमब्ला? दा अ भेलागुरु ओ भेलागुरिस ओ भेलागुरु सावनाय आरो ना?
औ
भेलागुरु सावनायनि फुंखा समा माने गामिनि गासैबो मानसि फ्रा ओ उम भेलागुरु सावनायाव माने अर सायो आरो ना। अर सायो बा अर होयो अर नि ओ सिङाव माने बायदि बायदि रोखोमनि माने आहुथि होनानै अरायबो मोजां आबाद आरो गोजोन थानो थाखाय आरज मा गियो बा आरज गाबो आरोना बयबो ओ माने ओ गिदिर गोलावफोरनि आथिं सुनानै आसिरबाद लायो। बा ओ गोदोर खौ मान खालामो उन्दै खौ अनो बायदि बायदि माने गोरोब नानै थायो आरोना दा बेयाव ओ हारिमुवारि आदार होनना बुङोब्ला मागो फुजायाव गोदान माने ओ गोदान माइरंनि फिथा जेरै लारु आरो ओ गुन्दै माने लारु गुन्दै ओमफाय बानायनाय जायो बायदि बायदि फिथा बानायनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
ओ बेनि गेजेरावनो बरफोरनि बयनि सिमबो बा बयनि ख्रुइबो मुंदांखा जुमाय एबा जौ माने बे फुजायाव बयबो न'न बानायनाय जायो। आरो बयबो लोंनाय जायो न'न। थांनानै ओ मागियो लोंङैयो न नंआ होनब्ला बा बिनि उनाव बा रंजानाय मोस सानाय थायो बे फुजायाव बर सेंग्रा सिख्ला बा बागुरुम्बा रंजायो बायदिसिना रंजायो गुबुन गुबुन हारिया हारि न'नि मोसानायफोरखौबो मोसायो माने गुबुन-गुबुन हारिमुनिबो माने ओ मोसायो रंजायो रोजाबो नंआ होनब्ला ओ दा जोंनि ओ खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै गामि-गामि ओ मेथाइ खननानै रंजायो रोजाबो नङा होमब्ला
औ नंगौ नोंथां।
ओ मागो फुजाया बर हारिनि अनलायनाय लोगो जानाय आरो आबाद फोथारखौ मान होनायनि मोन से देरसिन दिन्थि फुजा आरो ना नोंथां खादोंना औ दा ब बरफोरनि मागो गोआ जाबाय बर' हारिनि मोनसे बयनिख्रुइबो गेदेर माने गोनांफोरनि एबा आबाद आबादारि फुजा ओ बेखौ गोबां स समहालागै मागो बिहु होननानै बे जायो आरोना बा जों मिथियो ओ ओ जाय असमियाफोरनि माने असमियाफोरनि भुगाल बिहुनि ओ फि ओ भ भगालि बिहु होननाबो मिथिनाय जायो आरो ना बे फुजानि औ औ बे फु जानि गुदि माने बुथुमनाय आरो रंजानायफोरखौ ओ बिजिना होनो सानदों आङो माने फुजानि सम ओ बे फुजाखौबो मागो दान बा जानुवारि फेब्रुवारिनि सिगां माने फोथाराव खुंनाय जायो आरोना फोथाराव खुंनाय जायोमोन माने जा धलपाथत जानाय खाना जानाय बायदि बायदि आरो ना आबादखौ ओ बु बुथुमखांनायनि उनाव खुंनाय बेयो मोनसे रंजानायनि सम नङा होमबा जेरै गाहाय आसार आसार हारिमु थायो ओ भेलागुरु सावनाय जे मागो फुजानि सिगां नआव गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा हाग्रा बारिफोरनिफ्राय बायदिसिना ओ जिगाब नारा खुरि आरो थरलाफोरखौ बुथुमनानै माने मोन से भेलागुरु बानायो आरोना। नोंथां दा ओ सिगां नआव फेलागुरुआव गासै गामिनि मानसिफ्रा लोगो जानानै जिउ राहा खालामो फुंखा समान बायदिसिना अर होनानै सावनाय जायो आरो आरो अ बेयाव ओ बे समा न ओ गांसो गोदान माने गोदोनिफ्रायनो बानायनाय ओ जोंनिया ओ बायदिसिना माने भेलागुरु साव नाय जायो। बिजोंनो नारा नाथाफोरखौ बुथ बुथुमनानै सावनाय जायो आरो ना नोंथां दा नोंथाङा एसे मागो ओ दमासिनि बागै मा मा बायदियै फालियो मा मा बायदियै सामलायलाङो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ जोङो मागो दमासि औ जोङो मागो दमासि जेनबाथ जोङो जोबोद रंजानाय ओ फोरबो होननानै मिथियो बिदिनो ओ बांसिनानो जों मागो दमासियाव फिथा सौराय जायो बिदिनो ओ बयबो फिथा सौराय संनानै बि दिनो आलासि दसे लिंहरनानै जाहोयो एबा जोंबो थांनानै जाहोयो बिदिनो ओ फिथा सावनाय फिथा सावनाय होनब्लाथाय जोङो थावनि एन्थाब लावदुम बिदिनो नालेंखरनि लारु बिदिनो सावनानै जों जायो ओ खोनादों ना नोंथां? औ ओ‌ बिदिनो आं फिथा सावनायनि औ फिथा सावनायनि बागै आं एसे होननोसै बिदिनो ओ जोङो एन्थाब फिथा सावनो थाखाय जोंनो माइ ब्रानि गोनांथि जायो ओ खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों
औ बि दिनो जोङो ओ एथाब फिथा सावनो थाखाय जोंनो माइब्रानि गोनांथि जायो जों जायखौ माइब्राखौ हराव सोमनानै दोनो एबा सोरबा सानाव सोमनानै दोनो बिदिनो सोमनानै जोङो रुइब्लाथाय जों बेखौ सुखांनानै दोननांगौ दसे सम दोननानै जों बे दैया दैया जेब्ला गसरगोन अब्ला जों बेखौ दिंखि एबा उलारफोराव जोङो देनानै लायो लानानै जोङो बेखौ ओ सालियो आरो। फिथा औ फिथा सालिग्रा सान्द्रि जों सालिनानै बेखौ गुन्दै खालामना लायो। आरो बिदिनो ओ जोङो ओ आथिखालावथ गोबाङानो बिदि गाब फोननानै फिथाखौ सावो खायफा खायफा बिदिनो गाब फोननो थाखायबा जोङो बिखौ सरखिनानै बिनि रोसिखौ जोङो फिथा गुन्दैयाव फोननो हायो। फोननानै जोङो बेखौ खौ ओ गाब फोननो हायो आरो गाब फोननानै खायफा फोनो खायफा फोना बिदिनो ओ बेदि तावायाव तावाखौ जोङो जानबाय तावाखौ अराव जानबाय बिदिनो बेखौ ओरै ओ फुवारना होयो होनानै सिबिन एबा बे मिथाइग्रुफोरखौ जोङो फासथावनो दै गुदुङाव रुनानै बेखौ सिबिनखौबो एवफ्रामनानै देनानै बेयाव होना होनांगौ गथा खालामनानै आरो जेब्ला बे गथा जागोन अब्ला जोंङो एनथाबाव बेखौ गल होना होननानै बेखौ एनथाबखौ थनै थनै दोननांगौ आरो बिदिनो एन्थाब फिथाखौ बानायनाय जायो आरो औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो फिथा सौराइ जानाय जानाय जायो आरो नंगौना नोंथां
नंगौ नंगौ माने मागो फोरबोआ माने सुबुंफोरनि मोनसे ओ मागो फोरबोआ माने सुबुंफोरनि मोनसे मख'जाथाव आरो मानसिफोरनि गेजेराव मोजां मोनलायनाय फोरबो नङा होमब्ला? ओ बे फोरबोआ माने ओ बेफोरबो माने दुर्गा पुजानि सिगां जायो आरोना आर आरो बेयो गोजोन आरो ओ रैखाागिरि फुजानि जागायजेननायखौ दिन्थियो आरो ना। ओ माने मागो फोरबोनि सोमोन्दै मोनसे गुवारै आं फोसावनो लुबैदों माने मागो फोरबोआ माने हिन्दु धर्मनि ओ बिथायनानै माने ओ बङालि समाजनि मोनसे ओ गोजारथाव फोरबो नङा होमब्ला बेयो सरत ओ रितुआव जायो। ओ बे सानखालि दुर्गा फुजानि देबि पयख माने जागायनाय जागायजेनो आरो ना। सरत फुजानि ओमफाय ओ मान मानसिफोरा सानोदि बे सानखालियावनो माने मानसिफोरा सानो आरोना बे सानखालियावनो माने देरबि देबि दुर्गाया सुबुं संसा राव फैयो होननानै माने ओ दे देबि देबि दुर्गाया बे सानखालियावनो माने असुरफोरनि राजा महिसासुरखौ माने फोजोबनो थाखाय गोहो मोनदोंमोन आरोना। बे गाज्रिनि सायाव मोजांनि देरहासार नायखौ दिन्थियो आरोना। बे सानखालि फुङाव सुबुं फोरनि माने ओ सिगांनि बिमा बिफा आरो बंसफोरनि आत्माफोरनि गोजोननायनि थाखाय गंगा अरमबा बा दैमायाव दै बाउनाय जायो आरो ना।
औ औ
खोनादोंना? औ बे साननिफ्रायनो फुजानि बोथोरा जा ओ औ औ बे साननिफ्रायनो फुजानि बोथोरा जागायजेनो आरो सुबुंफोरनि बिखायाव माने रंजानाय फैयो आरोना नोंथां।
औ
मागो फोरबो बा ओ ओ मागो फोरबोआ माने सुबुंफोरनि खौसेथि आरो गोजोननाय लाबोयो आरोना। खोनादोंबा औ बेयो माने ओ बेयो माने गाज्रि साननायखौ गारनानै मोजां साननाय लाबोनो थुलुंगा होयो आरोना। खोनादोंब्ला
औ खोनादों।
ओ दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना? अननानै मागो दमासि नि बागै
औ नों ओ नोंथाङा जेरैबायदि दा ओ गोबां फोरमायलांबाय ओ बिदिनो नों थां बुंनाय बादिनो दिनो गोबां ओ जोङो नोंथां थाइम समा बो जाबाय जों बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा नोंथां?
औ औ दा नोंथां आंनो एसेबां सम होनायनि थाखाय नोंथांसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आसा खालामो ओ उनाव नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन
औ औ नोंथां।
खोनादोंब्ला दे अननानै एसेनोसै दे दोन। थनाय जाबाय एसेनाय जाबाय।